अ
मा गेले माथो जादो
जायाखै नोंना
न'आव माबा वार्निं आ ओ इन ओ बा ओ आनएक्सपेक्टेड मिथिबाय दे
गाबोन कलेजाव माबासिगोन दे देखायना होसिगोन नोंखो आं
थांगोन नों कलेज गाबोन
गाबोन नाबाया लोगो आ आंना नायनि दे इदि होनना बुंदों फुंङाव खबर हरगोन इदि होनना बुंबाय माथो।
सोरो
लोगोआ पार्टआ आंना गाबोन नायनि दे मा जायो होनना बुंदों माबायाथ' फन हरदो दहाय सारखो फन हरना सारा फाय होनना बुंदों।
मानो फन हरदो सारखौलाय मानो फन हरनाय
मिथिया फन हरबाय अ जाया
मा मानो फन हरदो सारखोलाय अ
मिथिया नाइटफोराव थांबाय बायनांगोन नामा होननानै ओमफ्राय फन हरनायाव ओमफ्राय थांनांगो फाय होनना बुंदोना फाय होनदोंबा दा गाबोन लोगोफोरा मा होनो लोगोफोरा जुदि थांगोन होनना बुङोबा जुदि ग्रुपआव मेसेज फायोबा सारमोननि ओमफ्राय थांनांसिगोन आरो मेसेस फैयोबा।
दा खामानि गैयाबा मानो कल खामनांगो सारखो
ओरैनो खामदोंमोनजां खामानि गैया माने अ जोंबो ओरै सानदोमोन। जोंबो ओरै सानदोंमोन लास जाखाबाय नालाय जोंबो ओरैखोनो सानदोंमोन।
एग आंगा-आंगा खामानि मावथारो ताइम लाना ताइम इयो
नोंना लिरनाया कोयता जाखो
लिरनाया जोबबाय आंनिया
जोबजोबखाबाय
आं लिराखैनो दिनैबो मियाबो आं दाख्लैनो जोबबाय आंनिया
आंबो मोननैसो लिरनो दोंबोयो लिराखै एक्सेलनिखो लिरबा हरदे आंनो
लिरनो माने बहुत लिरनो दोंङोना आं लिराखै दिनै लिरला गामोननिफ्राय लिरनोसै आं।
खोयथालिरनो दङो नोंना।
माबा लिरनांगोन नायो अबजेक्टिभ लिरनांगोन माबा लिरनांगोन।
अबजेक्टिभ अ ओमफ्राय स्कुलनि इन्ट्रदाक्सन होनांगोन नामा। कलनि स्कुल नि मोनसे अभारेल मोनसे फार्स्टआव स्टार्टिंआव लिरनाय थायोना। स्टार्टिंव लिरनायखौ होनांगोन नामा।
मन'भारल
अ इन्द्रि दाखसानमाना अबजेक्टिभ अ आंनाबो लिरनोदों। जेरै आंनाबो लिराखैना आंबो दिनै आं मैयाबो दिनै लिरगोन होननानै रेस लाबाय ओमफाय दिनै आरो नांथाफिन बायसो। ओरैनो नोंनाव आं माबा सोंनायदोंमोन उम बेंकनि इगजामफोरा माला जायो? हेलौ
यो
बेंकनि एगजामफोरा मारै जायो होनदों।
मानिया
बेंकनि एगजामफोरा होनदो।
हा
थार्टिसिक्स सेकेणड थार्टिसिक्स सेकेणडल मोनो मोनसे कुइसन आव।
मोनसे कुइसनाव थार्टिसिक्स सेकेणड टाइपिंसो जायो नामा?
जाया मान टाइपिंल' अपसन थागोन इदिनो जेरै जों ओरै एलै मा गोरालाय सिटेटफोरा ट्रिपुल काटिंया
बेंक आ ट्रिपोल ना मा मा फरायनो गोनां दासै इगजाम होनो थाखाय मा मा
इंलिस लेंगुवेज मोनसे फैयो। बेनिफाय मेथ्स फोयो।
अ
रिजनिं
आ
स्टाबफोरमसखौ पासआव खालामग्रोनांगो बेनि उनाव मोनन्थिफायो।
खैथा ओरैनो अभारअल खैथा एक्जाम जायो मोनथाम
आ मेनेजाराव मा मोनथाम जायो इनिफाय क्लार्कआव मोनै
आं माबायदि माबा मा होनो माने मोनसे मोनसे स्टेप क्लियार खालामलांबाय थानांगोन आरो ना
नोङो गैयाबा गैला फार्स्टआव फिलिम्सखौ पास जाग्रोबाय फिलिम्सखौ पास जाग्रोनानै नोङो नेक्स्टआव आ
आ
मिसखौ फास जाबा सारकिल जालांबाय क्लार्कआव मेरिदर हाबाब बे आरियावबो जायाबा गोदान जाफिन लायबाय
आ
सा इदिसो ओमफाय माबा
बहद लै बहद बहद बहद बहद बहद ग्रा सिजेलनियाबो होबाय सिजेल लाबाय ओम माबानो मा होनो। माने बेंकिं सपिड नांग आरो दार सपिड मानेव थटफ डिसिसन लानो हानायओैरैजाय जों टाइमा सर्ट ना
अ।
ओमफ्राय माबाफोरा सोजोन फरायनांगौ बे बारा गोरान नङा रोखोमनि होमबाबो बेंका थाबसिन होयो आरो बु थाबसिन जाया। सेटेल आबो गोरा
उम।
इसोर ग्रेजुवेट लेभेलनि जब गोजा ना इसोर सेन्ट्रेल' सेन्ट्रेल लेभेलनि।
अ।
हाइसेकेदारिनि जब नङा इफोरो
उम। आं होफेराखै दे सि जि एल खौ। इबो मोननै जायो जांना एगजामा?
एदिनो आगोलाव टारगेदानो फिसा गैयामोन सिजिएल ल'। सि जि एल एनटाखे एजिं बेंकिं बेंकिं एबार होगोन खननैना खन्थाम होगोन।
सिजेएल।
बेंकिं।
बेंकिं।
बावनो आं बोसोरसे खेदायदों आं टायेम।
उम ओमफ्राय आं नोंनाव दहाय मोनसे मायबा नुदो।
हेलौ एस सि सि।
अ।
खामदोंमोन नोङो? एस सि सि बो खालामदों मोन?
अ एस सि सि निमोन खोमा माबानि खोमा ओ पिडि एफ नुदोंना नोङो।
अ आं माने दहाय थाइपिं खालामबाय थानायाव बेग फायनायाव सि ओ एस सि सि नि नुदों। ओमफाय बोरैबा थाफ्लांदों। आरो ओमफ्राय आङो मालायनियाव ओरै हाबना नायनो हानाय नङा एदि होननानै बेग फैफिनदों। बेयाव आङो बाय एस सि सि नि बायदि नुबाय नामा। होदोंमोन नोङो एकजाम।
ओं सिजिएल होदोंमोन सिगां आं ओमफ्राय ओमफ्राय सिजिएल आवल'सो थांदोंलां बाखिआव थाङाखै।
सिक्क सिनि ना मायाबा मोनबा इयो ऐडमिट कार्ड सो नङाहोनबा इयो।
अ अ एडमिट कार्डआनो ओं सिजिएल लानो मोनदां।
उम।
सिजिएल टाइपिं दोङ न' स्पिड टाइपिं दोङ नामा?
ए खेबथाम जायो बे एगजामा।
मा जायो थाफ जायो।
खेबथाम जायोलै बे एक्जामा।
खेबथाम।
अ।
खेबथाम खालाय? आं सिजेलनि होफेराखै आङो रेलवेनि होनो लुगैयो। रेलवेनियाबो बाय एखेफ्राम जायो नामा। होर होफेरबायना नों रेलवेनिखो?
औ।
रेलवेनि एगजाम होफेरदोना?
रेलवेनि होफेराखै आं।
गिबिआव बाहाय गोसो दोंङोमोन आं फार्स्टआव ओमफाय
रेलवेआवबो माबा मोननाया हहस नोङा। जब मोननाया।
आंनालाय सबावबो। ग्रेत थ्रि ग्रेत
बे एसे सिगाङो ए एसी सी खो आंङो सिगाङो। सिजेनावलसो खनसे जादो खोमालै सिजेनावसो। एप्लाइखो खामनाया खालामदोंमोन आंङो ओमबाबो सिजेलाव
अ।
अ।
नि नोङा इयो।
उम। नोङो मा टाइमनिफ्राय ज'ब नागिरनाय? माबे उम लेपटपबाव थानाया?
अ।
इस सि सि नि बायदि माबा नुदो आरो।
एस सि सि लिरनाय दोंमोन ना सायाव माबायाव पिदिएफआव?
अ।
दा।
हा।
ओ सायाव एस सि सि लिरनाय दोङोना पिडिएफ आव।
उम एस एस सि नुदो
एस सि सि ओफाय एख'थो लिरनाय गैया?
ओमहो बा एस सि सि नि सार्जार लुबानो मोनथियोना एस सि सि होननानै। ए नायनानै बेग फायफिनदों थुफ्लांनाय थांदोंमोन। ओंखाम जाबाय?
जाबाय औ माबायाव नायनो हायामन इआव बेखेवथारना नायनो हायामोन मानिमोन इयो एस सि सि मानिमोन दा नायासै। आ। नायासै अपेन खामना।
अपेन खामना नायद्राय आसै।
सायावल' नायदों होमबा ओरैनो माबा पिदिएफखोल' नायदों
अ पिदिएफखो लसो नुनायसै आंङो।
मार गोबाव जाबाय इयो माबा गवाटियाव थानाय पिदिएफ आ
उम।
आमफ्राय नोंनाव हरबाय थादोंदां नंदों र' आं।
खालामनानै हायाखैब्ला।
हा?
अपेन खामना नायासैबा इआव लिरनाय थागौमोनना मानि।
ओहो।
पिडि एफखौ अपेन खामनाय ना खामि होनदो नोंखौ? खामाखै?